हेलौ।
हेलौ।
हेलौ।
खोनादों ना नोंथां? हेल'।
हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
खोनाखै नोंथां। हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
हेलौ खोनाखै नोंथां खोनाखै।
हेलौ।
खोनायाखै।
औ औ औ खोनादों दे एसे।
हेलौ।
हेलौ औ औ औ औ।
खोनादोंना?
औ खोनागासिनो नोंथां खोनागासिनो।
औ।
हेलौ।
नेटानो नोंथां होनायाखै आं अ खोनादोंना नोंथां?
एसे नेटआ माने असुबिदा जादों नामा? नेट प्रब्लेम जादों बायदि मोनदां।
एसे नेटनि हेल'